औ, हेल' खोनादों न?
आं खोनादोंना नों
हेल'। खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ औ नोंथांना नेट गैया नामाथाय?
अह दा खोनाबाय नामा नोंथां? खोनागासिनो नों
हेलौ, नों नोंना नेट नाङाखै नामाहाय?
खोनाबायना नोंथां?
हेलौ।
औ आं खोनागासिनो।
अह, नोंना नेट नाङाखै खोमा आंनाथ' नांदो नै।
दा खोनाबायना?
हेलौ।
औ दा खोनाबायना?
औ बारा मोजां खोनायाखै माने नांथा फैबाय थादो।
अह दालाय? खोनादोंना?
हेलौ।
आं खोनागासिनो औ औ आं खोनागासिनो दङ।
नाङाखै नामाथाय?
खोनादों ना? आङो खोनागासिनो दङ।
हेलौ। हेलौ। हेलौ।